खुलुमबाय। मा खालामदों? खोनादों।
औ
ए एसे माबा जादोंमोन दा। ओरैनो दङ दासो ओंखा खाम जाखांनानै फैदों।
मा मा ओंख्रि?
ओंख्रिया जोगोनार बिजौजों नासो।
ए
नोंहालाय मा खालामगासिनो?
आंबो ओरैनो दङ।
ए
गरम नङा नोंसोर थानायाव?
गरम नङा। माबा अखासो दोमैदों।
ओरैबो अखा दोमैदों दहाय एसे सान्दुं दुंदोंमोन।
उम
आं रायलायनायखौनो खोनाफैफिनबाय।
खोनायाखै आंनियाव। माबा जादोंदां एसे से
उम नै दा खोनायासैलाय दहायसो खोनादोंमोन।
ए मा खालामगासिनोमोन नोंलाय?
दा?
औ
दुगैखांनानै नै देलायदां
ए
दुगैखांबाय नोंहा?
दुगैयाखैनो दायोसो दुगैसै। सानथामसो थानानै थांसै।
ए फरायदों लेखाया?
फरायखैनो ओरैनो माबानिफ्रायसो जानबुंनिफ्रायसो लिरलाबायदोंमोन।
गैया नायाखैनो आं। मालाय बैसा सानैबो लेखा बायदों।
सोर सोर?
बे बाजार खाथ हाथाय खाथिना ओमफ्राय बैयाव थाफैग्राया।
ए ए गैया बायासै बिजाबखै बिसोरलाय मानख्रि जायाखैमोन
जोंनाव माबासो दालि मैथाजों नाजों।
उम सोर सोर दं दालायनो
ओइ आं दङ माखासे उन्दुदों।
ए
ओमफ्राय नों बेसेबां जाखो नायदों?
नायनो ओरैनो खालामदोंमोन आं ओमफाय नुवाखैनो आङो बबाव नायफिनदोंमोनथाय जायखिया बै माबा नाम्बार आरिखौ होजोब माबा बेखौ थुजोबदोंमोन आं।
थुजोबनानै बेसे हाबखो बे थाफैयाखै? मोननै गाहायाव थायोना
नवाखै आं नायफिननांगौसो आं नायनो रोङा
बिदि मोननै थानायाव नोंना बै हाबदोंबाथाय बै हाबनायाव थुनांगौ हाबनायनि मोनसे हाबैनि मोनसे फैयो आंनाव थायनै हाबनायनि दंमोन।
बे औ बेखौ नुदोंमोन आं नै बेखौ नुदोंमोन आं
ए होमबालाय बेयाव थुनांगौमोन नोङो होनबा ओमफ्रायसो नुफैगोन होनबासो।
एह।
दायो नायफिन दे।
दा ओमफाय बिदि माबाखांनानै रायज्लायखांनानै ओमफाय डायरेक्ट बै माखासे ओम माबा ओम इदि जादों
बै हाथरखियाव ओहो हाथरखि बिदि नङा
फैयासै।
ओहो माबा दंमोन, मा होनो? नों बेसे बेसे रायज्लायनांगौ बे दंमोन ना? नैजि बाजि होनलायनाय नों बेखौ माखौ होदों?
बेयो माने नों बेसिबां बेसिबां रायलाया आं दाइनजि नैजिखौसो होदोंमोन आं।
आहा थामजि स्निजि समान समानबा बाजि बाजिखौसो होनांगौनो। जोंथ' समानसो रायजलायोना ओमफ्राय? बिसो जाखागौमोन जोंनाबो। ओम। बेख बेखौनो थुजाफिनो ना थुजाफिना साननानै खालामनो सानदोंमोन आङो।
थुजा फिनला खोमादां डाइरेक्ट। आंनाथ' माखासे हरबाय आं। डायरेक्ट बैयाव थु। सयैबाय हरनायनियाव। बिदि हरनायनि देखायोना बै बेयावहाय लिरनाय माबासो दंमोनलै इंराजि रावजों लिरनायबो दंमोनलै हरनायनि लै। माबासो देखायदों ना? खमला खालारसो जादोंना? ना जायाखै नोंना गोथाङैनो दं खमलायावनो दं आंनाबो
फासाव फ्रि जादोंमोन ना गोथाङा
ओरैहाय सम बायदि देखायदों ओरै घरिनि बायदि ओरैहाय सम बायदि
औ औ बिदिनो देखायो
होमबाथ थांबाय खोमा बे
ए दानि देखायदों नामा
दा देखायाखै बै सिगाङाव जाय जाय जों राय सोलायदोंमोन बियो
डायरेक्ट थाहैजोबखायोसो ना
ओम बिथायदों ओमफाय दिनैहाय माबानायनिया रायज्लायनायना सानैया देखायाखै डाइरेक्ट माखासे माबाफोर फैदों मा होनो बेखौ अनजिमाफोर
अनजिमा बिदि फैलायदों
दजौ गुजि
ए बे बे नोंनि रायलायसो खैदा
उम
औ बे फैखायो
बिदि फैयाखैमोन आंना सिगाङाव
फैयाखैबा आंना फैजोबदोंथ बै जायजों रायज्लायाखै बेना लाथिख
ए आंना बिदि फैयाखै नायफिननांसिगोनसो आं नुवाखैनोमोन आं
नैयाव गैया जाया रायलायनायानो माबा खोनाया माबा नाङा दाल नांबाय दा दाल नांबाय दायोनि लाबोयो
ए
थाबथा थुबथा खोनायो खोनाहां खोनायाहां
एसे माबा जायो खोमा आमाइ दं आनै दं ओमफाय बिनानाव दं
ए
फंबायबो दं माबानि मा दैनि बे खामानियावसो थाङो समखौनो मोनादां खोन्थाफिननो मोनाखै माबा खालामनांगौमोन जाथ'वाखैमोन बेना।
ओम बेयावनो बिदि मोनदों?
औ ओमफ्राय मा दस्राफ्रा हरदोंनो बेनाव ओमफ्राय बे सानैल'मोननो हरनाया।
दस्राफोर हरनायाबो जायो ओमफ्राय नैबे नों हरनायाबो मो जायो नो
उम्म ओमफाइ खालि बैयाव थाग्रायाल' हरनाया थाहैयो। माबा बैयाव था थाहैग्राया
नों हरदोंबाथाय नों बे हरनायाव एसे बांसिन मोनो ओमफाय हमनायाव एसे खमसिन मोनो नो।
उम्म
बिदि होनदों। दा माबामोन आदा बिरदाव न'आव दंना गैया? थाइमोन है समानो गैयानो।
औ खोरोमसारनाव दाख्लै सोंहरदोंमोन। औ
बेना माबायानो जायाखैना बोसो
दाख्लैयो
बिसिनि साइडजों नेदानो नांङा।
औ
ए
स गगा मोनइ यानो हामाखै मुलि जाबाबो।
ए नों मुल माबा लायनो होन
खोनायाखै मा जाखो? खोनायासै ह